हेल सार
हेल'
हेलौ
खोनादोंना?
औ मोजाङैनो खोनादों।
औ दायो जोङो जागायनोसै। ओ आङो गिबियावनो नोंथांखौ सोंनो सानदों जे नोंथाङा ओ समाजनि हाबाखौ माबादि माव मावजानो लुबैयो जिहेथु नोंथाङाबो सासे ओ लाइमोन लाइमोन ज नोंथाङा ओ गामि ओनसोलाव बा समाज ओनसोलाव ओ लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा जाग्रानिफ्राय माबोरै हेबथानांगौ? अब्ला नोंथाङा मा खामानि मावगोन?
ओ गिबियावनो नो सानो समावहाय समाव बे लाइमोन फोरखौ नोङो फेग्रा मुवानिफ्राय होबथानाया बेनो जाबाय जों गासिबो गोरों गोरा सुबुंफ्रा लेखा गोरों सुबुंफ्रा गामि गामि थांनानै एवार्नेस एवारनेस खुंहैनांगोन मिथिं दावथिं खुंहैनांगोन बिसिोरनि लोंनाय जानायनि फारसे नोङो माबा मोन आरो आरो बै लाइमोनफोरखौ नोङो ओ जेन'बा बे फेग्रा मुवा खथानि थाखाय नोङो बिसोरनि बिसोरनि थाखाय माबा मोजां मोनसे खामानि मावनानै होनांगोन अब्लासो जों बेखौ खौ होबथानो हागोन नोंथांनि बायदिब्ला
नोंगौ जोङो जिहेतु जों जोंनि लाइमोनफोरा ओ दायो गोबां सानस्लाबनो हायियाव गुबुन गुबुन राहा लामा लायो। ओ बेफोरबादिखौ होबथानो थाखाय स्पिसियेलि जोंहा लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि लाबोनाया जोबोद गोनांथार मानोना जोङो गामि ओनसोलावबो थानानै ओ गोरों गोराफोरा निस्सय बिनि सायाव ओ समाजखौ लानानै गामिखौ लानानै एवारनेसफोर होनांगौ मानोना सम सम बिथांमोनखौबो नोजोर होनांगोन जे सोरबादि गथ'आ माबे लामाजों थांदों सोरबादि गथ'आ माबे लामाजों आवगायलांनो सानदों बेखौबो जोङो नोजोर बोनांगोन मानोना साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो एबा सा फ्रामबो गथ' साफोरानो गुबुन गुबुन राम मानि लामाजों दावबायनो बा थांनो लुबैयो दा बेफोरखौबो जोङो मिथिनांगोन। बेजों लोगोसे जोंनि गारजेनफोराबो माने बेवहाय इनभल्भ जाफानांगोन। मानोना ओ गुदि सोलोंथाइखौ बिथांमोनहा न'खरनिफ्राय मोनो हिसाबै बिथांमोनहा न'खरनि गारजेनफोरा गावनि गथ'फोरखौ जेब्लाबो सांग्राङै नोजोर होनांगोन। नोजोर होनायजों लोगोसे गथ'आ मा मावदों मा खालामदों बेखौबो थि दिथा होनांगौ अब्लासो जोंनि समाजा समाजा बो बिसोरनि गथ' गथाइखौ ओ गाज्रि लामाजों थांनाय फारसे फैयोब्ला होबथानो थाखाय एसेब्लाबो माने हेफाजाब जागोन मानोना जाय गथ'खौ देरनानै ओ बदबनो हाया थिग बेबादिनो ओ दिथा होजानाय न'खरजों दिथा होजानाय लाइमोना जेब्लाबो एसे बुंनायावनो मानियो नाथाय खायफाया दिथा मोनैनि थाखाय समाजनि खोथा आरो ओ गोरों गोराफोरनि खोथाखौबो मानिया दा बैफोरबादि बेलायाव गोबां जेंनाफोर नुजाथियो। दा बेफोरनि सायाव मोजाङै
एवारनेस लानाया गोनांथार दा नोंथाङा नों थांनिनि गामि ओनसोलाव बेफोरबादि सिटुवेसनजों भुगिनांनायफोर बा बेबादि जाथायफोर जादों नामा नोंथांमोननि गामियाव बा नोंथांमोननि एरियायाव
ओ बेफोरबायदिखौथ' आङो गामियाव गामियाव बांसिनानो थाया होनजायो बिनि थाखाय आङो गामिनि नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ?
दायो औ खोनादों आं खोनागासिनो दङ।
दायो नोंथाङा ओ जिहेथु सासे लाइमोन जानानै ओ मा खावलायनो सानगोन जे आथिखालाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ
आथिखालाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बेखौनो खावलायनो सानोदि बिदिनो ओ ओरैनो थायालासिनो फरायनायफ्राव गोसो हो बयखौबो फराय ओरैनो थानाङा आरो फरायनायजों लोगोसे माखासे मेरला। स्किल डेभलपमेन्टफोर दङ जेरै नो बेफोराव नोङो बाहागो लानो हायो आरो बेफोरनि अनगायै नोङो हारिमु बिथिङावबो नोङो लानो हायो। गेले-गेलेनायफ्राव लानो हायो बल फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय काबादि बेफोरबादिखौनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेफोरबादिखौ ला
नोंगौ आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा जिहेथु जोंहा माखासे गावनि मावनांगौ हाबा थायो दा बेफोर हाबाफोरखौ मोजाङै मावफुंब्लानो निसय इयुनाव सासे मोजां साकसेसफुल मानसि महरै जोङो मोननो हागोन ओ दा बेफोरनि बेलायावबो नोंथां बुंनाय बादिनो जाथों इयुनाव आरो आंबो बेखौनो दाजाब देरहरबावनो लुबैयो जे आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोराबो बांसिनानो गावनि समखौ ओरैनो बेकारै थांहोनो नाङा दा बेजों लोगोसे ओ गावनि जि जि खामानिफोर मावनांगौ दं बेखौबो ओ मावनानै जेब्ला खामानिफ्रा फोजोबो अब्ला जोङो ओ गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसफ्राव बाहागो लानो हायो बेयो मोजां खोथा। नाथाय नखरनि खामानिफोरखौबो जेब्लाबो पेरेन्टसफोरखौ हेफाजाब होनांगौ दा बेफोरनि बेलायावबो माखासे गियानफोरा ओ आरजिनो हायो। दा बेजों लोगोसे मोजां सोलोंथाइ मोजां साननाय हनायजों हनाय मोजां लामाजों जेब्लाबो आवगायनो गावबो सेस्था खालामनांगौ। जिहेथु ओ बांसिन सुबुंफोरानो सानस्लाबनो हाया जे बे बेफोरबादि जायोब्ला बेफोरबादि सिटुवेसनाव समाजाबो बेखौ दायथ' लानांगौ। दा समाजनि सुबुं ओ फोराबो बेफोरबायदि हाबाखौ ओम सम सम फ्रायानो लाबाय थानांगौ अब्ला माने लाइमोनफोरनि गोसोआव ओ इनकारेजमेन्ट दा जेब्लाबो थाबाय थागोन जेब्लाबो मोजां माव मोजां हाबा खालाम मोजाङै गावखौ जेब्लाबो साखोन सिखोन लाखि गावखौ जेब्लाबो साफायै लाखि। साननायफोरखौ जेब्लाबो मोजाङै ला बेफोरबादि होननानै बुजायग्रा थायोब्ला निसय लाइमोनफोरा गोजौ फारसे जेब्लाबो साननाया थागोन अब्ला ओ बिथांमोनहा निसय गामिनि साफा साफा फा बा हाथरखि अलंबार। महरै नुजागोन इयुनाव बिथांमोनहा ओ समाजनि मोजां दैदेनगिरि समाजनि नि मोजां खामानि मावग्रा हिसाबै साफा साफा ओंखारबोगोन अब्ला बैफोर ओ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्रायबो जानगाराव थाहोनो बिथांमोनाबो निस्सय खामानि मावनो हागोन जायफोरा ओ ओ बेफोरबायदि गियानजों थाङो जेब्लाबो गेदेमाफोरनि बोसोनखौ मानिनांगोन दा खायफा खायफा ओ समाजाव जोङो नुनो मोनो गावनि गथ' गथाइनि सिगाङावनो ओ फेग्रा मुवा निसा लानाय बायदिफोरखौ जोङो गोबां गामि ओनसोलाव नुयो दा नोंथाङा मा बुंनो सानो जे गामि ओनसोलाव थानाय ओ पेरेन्टसफोरखौहाय
गामि ओनसोलाव थानाय पेरेन्टसफोरा आथिखालावहाय गाव गावनि फिसाफोरखौ माने दिथा होनायखौबो नुनो थांलिया जे लामाजों गथ'आ आगान होयो बे लामाफोरखौ बिसोरो मोजाङैखौनो नोजोर होआ जायनि जाहोनाव गामि ओनसोलनि गथ'फोरा दा ओ बेसोर गाज्रि लामाजों आगान होलां हादों बिनि थाखाय बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ मोजां जानायनि थाखाय
ओ नोंथाङा
गोरा बुंखादों नोंथाङासो लासै खोनादों गामि ओनसोलनि बिमा बिफाफ्रा मानो होनोब्ला गथ'फोरखौ एसे बिसोरो गावनि गथ'फोरखौ बांद्राय बिथोनखौनो होला फरायनाय बेफोरबायदियाव बांसिनानो गामि ओनसोलाव एसे लोरबां खालामालांबाय बिनि थाखाय गामि ओनसोलनि बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ थांसिम सौहैनो थाखाय एसे मोजाङै नोजोर होनांगोन आरो बेनोसै
नंगौ दायो जोंहा बिमा बिफाफोराबो गावनि गथ' गथायखौ बेफोरबायदि लामायाव लांनो थाखाय जेब्लाबो थियारि जानांगौ मानोना बिमा बिफानि सायावसो बांसिन गथ'साफोरा सोनारोथ' दा बिमा बिफाफोराबो माने गावनि गथ' गथायखौ जेब्लाबो थि लामाजों दिन्थिलांग्रोनांगौ नाथाय खायफा गारजेनफोरनि आखल आखुखौ जोङो गोबां नुनो मोनो जे आथिखालनि मुगायावबो गोदोसोनानै थानाय जोङो गोबां नुयो गामि ओनसोलाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो नागारै गावसो निसा बेसादफोरजों गफबनानै थानाय जोङो गामि ओनसोलाव दासिमबो नुनो थाङो स्पेसियेलि जोंनि बर' फोरनि गेजेराव बेफोर हुदाफोरा दासिमबो दङ दा बेफोरखौ फोसाबनांगौब्ला समाजनिफ्राय बे गामिनिफ्रायबो माखासे दायथ'आ थानांगौ नाथाय आथिखालाव जोंहा बेफोरबादि थासारिनिफ्राय उदां जानो हायाखैखौ बुंनांगौ गोन मानोना दासिम बेफोरबायदि ओ फोसाबथायखौबो जोङो आवगायबोनांगोन जोंनि लाइमोनफोरानो दा बेफोरनि सायावबो गोरों लाइमोनफोरा एवारनेस होनांगोन गारजेनफोरनि सायावबो दा लाइमोनफोरनि सायावल' जोङो नारसिनबा जानाय नङा नारसिन नारसिन खांनायनि उनावबो जे गावनि गथ' गथाइफोरा गारजेनफोरनि बेफोरबायदि आखलखौ नुयोब्ला निटसय सोलायनायाव गोहैलु जागोन बा बेफोरबायदि आखलखौ सानफ्रोम बो नुबाय थायोब्ला निटसय मोजां बोसोनखौ बिथांमोना मानिनाय नङा दा बेनि थाखायनो मोजां एवारनेसबो होनो हानांगोन समाजाव थानानै गासैबो गोरों लाइमोनफोरानो मानि बेवहाय बयबो बाहागो लानांगोन अब्लासो मानि बेफोर हाबाफोरा जाफुंगोन मानोना सासे सानै सुबुंखौ लानानै जोङो ओ जेब्लाबो खामानिया जाफुंना फैया मानोना समाजनि खामानि मावनांगौब्ला समाजजों गोरोबनानै गासैबो आवगायबोनांगोन अब्लासो जोङो मानि मोजां खामानि मावनो हागोन दा समाबो जोंहा जानानै फैबाय नोंथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय लोगोसे उननि हाबाफारियाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों
गोजोनथों नोंथां थेंक इउ स' माच